हेलौ
औ हेलौ
औ खोनादों
औ खोनादों खोनागासिनो नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोङो दिनै बर'फोरनि ओ सोमोन्दो ना सोमोन्दो ओ सोदोब जेनेबा सोमोन्दो जोङो मा मा गाबज्रियो बेफोरनि सायाव आरोहाय बर'फोरनि बिमुं बिमुंफोरनि सायावहाय सुंद'यै सावरायनोसै
औ सावराय जायो
ओ दा जोङो सोमोन्दो सोमोन्दोखौ जोङो मान होनो थाखाय जोङो लायो ना सोमोन्दोखौ जेरै जोङो औ जोंनि गिदिरसिनखौहाय जोङो आब' ना ओ जोङो हिनजाव हिनजाव हिनजावब्ला जोङो आब' होनानै आरो हौवाब्ला माने आदा बि बिदि लिङो आरो आरो गुबैयै जोंनि जोंनि बिमा बिफाखौ बर' आइ आफा आइ आफा होननानै गाबज्रियो ओ आरो जोंनि ओ आइ आफानि बिमा बिफाखौहाय जोङो आबै आबौ औ आबै आबौ होननानै गाबज्रियो ओ आरोहाय ओ आरो जोंनि बिफानि बिदाखौहाय जोङो आयं आयं होननानै गाबज्रियो आरो आरो जोङो बिफानि बिनानाव बा बिमानै बिफानि बिनानाव आरो बिब'खौ गाबज्रियो नङा होमबा
औ नंगौ
ओ बेबायदिनो जोंहा माने सोमोन्दोआ ओ लासै लासै माने गोलावनिफ्राय गोलाव थांबाय थायोब्ला माने ओ आलादा आलादा सोमोन्दोआ जालांबाय थायो
जेरै जोङो ओ जोंनि जोंनि ओ बिमा बिफानि ओ बिबै बिबौखौहाय जोङो आयं ना आयं बोराइ आयं बुरै होननानै बुं बुङो आयंजो आयंजोला बेबायदि होननानै बुङो ओ दा आरो बावहाय जोङो जोंनि ओ आइ आफानि ओ‌ आइ आफानि फिसालानि ओ गुबुननिफाय बिहामजो लाबोनायखौ जोङो ओ मा होननानै गाबज्रि नोंथांमोननि जायगायाव?
ओ माबोरै होनदों नोंथां?
ओ जेनेबा जोङो जोंनि आइ आफानि ओ फि सालाननि बिहामजो लााबोनाय जोङो मा मुं मा होननानै गाबज्रियो बाजै ना
औ बाजै
औ जोंनि बिदानि हिनजावखौहाय जोङो बाजै आरो जोंनि जोंनि ओ बिनानाव ना जोंनि ओन्दै हिनजावसाखौ जोङो बिनानाव होननानै गाबज्रिगोन
औ नंगौ
आगैबो होनगोन जोङो ना बेखौहाय औ दा जोंहा बे फोरखौ मोनसे सोमोन्दोखौ माने ओ गुवारै माने गोथौयै लाखिनो थाखाय सोमोन्दोखौ मोजां खालामनो थाखाय ओ सोमोन्दोखौ माने ग गोथाव बेफोरबायदि खालामनो थाखाय जोङो सोमोन्दोखौ गाबज्रियो आरो मान होनाय मान होनायखौ नायनानै आरो जोङो खायसे खायसे ओ बिथिङावहाय जोङो नोंथां आरो नोंथांमोन बेफोरखौहाय बाहायो
औ सैथो
औ नोंथां नोंथाङाव जोङो मान होनानैनो जोङो ओ बाहायो जेनेबा खायसे खायसेया हिनजाव मानसिब्ला नोंथांजोबो होनो
औ नंगौ
नोंथां नोंथांल' बे सोदोबखौ बाहायो आरो ओ गोबां बुरजा सुबुङावहाय जोङो नोंथांमोन बे सोदोबखौ बाहायो ना बेफोर मान औ मान होनाय मान होनाय बेलायाव जोङो बे नोंथां सोदोबखौहाय बाहायनाय जायो। दा नोंथाङा बे ओ बेबायदि सोमोन्दोनि बागै सुंद'यै बुंनो हागोन आरोबाव
औ हागोन ओं
औ
जोंहा गिबियावनो सोमोन्दो होननानै बुङोब्ला जोंहा गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय बेबायदि सोमोन्दो आरो मोनसे गेदेर आरो उन्दैनि गेजेराव मोनसे सिमा दोननाय मान होनाय आरो अनलायनाय बेबायदि जाहाथे थायो बेनि थाखायनो जों सोमोन्दोखौ गाबज्रिनाय जायो।
औ औ नंगौ औ आरो
जोंहाथ' बर'आव गोबां सोमोन्दोफोर दं औ
औ दे बुंदो
ओ गोबां सोमोन्दोफोर दं जोंहा बर'आव ओ बेबायदिनो जेरैहाय बिफानि फंबाय बेखौ बिबथै जाबाय आदै
आदै औ
औ आरोबाव बे आदैनि हिनजावखौनो जों मादै बुंबाय बेबायदिनो आरो औ
औ बे आदै मादैनि फिसाला फिसाजो बेवहाय जोङो
ओ जोंनि देरसिनबा जोङो बिदा नोङाबा बिब' जागोन आरो जोंनि उन्दैसिनबा बिनानाव नोङाबा फंबाय बेबायदि
औ दा जोङो बेखौ सोरनोबा खोन्थानायावहाय जोङो बिदा बे आंनि बिदा बे आं थाङोब्ला सोमोन दो लिंनानै बुंनो थाङोब्ला जों आदा होननानै बुङो ना
औ नंगौ सैथो बेबायदिनो औ बेबायदिनो बि फानि फंबायखौबो जोङो गुबुननो खोन्थायोब्ला बिबथै होनना बुंगोन आरो जोङो आरो जोङो गावनो जुदि सोमोन्दो लायोब्ला आदै बिदि बुं हा होनना बुंगोन आरो औ जोंहा सोमोन्दो दङ औ नंगौ
दे बुं
ओ आरो बेबायदिनो दं जोंहा बिमानि बिब'खौ आयं जाबाय आरो बिमानि बिमानि बिब'नि फिसायखौबो आयं बेबायदिखौनो बुंनाय जायो आरो
औ आरो जोंहा मोन से औ ओरैबायदि मोनसे मोनसे सोमोन्दो दङ जेरैबायदि ओ बिब' बिनानाव ओ बिसोर सानैनि फिसाइजों फिसाय माने मा सोमोन्दो लिङो बेखौ मिथियो नामा?
अ बिसालथे बुङो नामा? बर'आव औ औ बिसोरो सालथे होनानै गाबज्रियो आरो जोङो बिसोरखौ जेब्ला गुबुननो खोन्थायो होमब्ला बिसालथे होननानै खोन्थायो
औ बि सालथे होननानै होना खोन्थायोना ओ आरो हाय दंबावो जेनेबा बिदा फंबाइनि गेजेरावहाय ओ बिदानि हिनजाव आरो फंबायनि हिनजाव सानैजों मा सोमोन्दो जायो?
अ बिजावजालि जायो आरो बिसोरो आब' आगै होनलायोनो
औ औ औ बे जोंनि मोन से माने सोमोन्दो ना मान होनाय सोदोब
औ
ओरैनोथ' जोङो ओ गाबज्रिनो गोसोब्ला ओइबो होननानै गाबज्रिनो हायो थेवब्लाबो जोङो सोमोन्दोखौ माने मोजां खालामनो थाखाय जोङो ओ सोमोन्दो लानानै गाबजिरो ना।
औ नंगौ
औ
आरो जोंहा औ औ लोगोनि बेलायाव मुंजों मुं खारिलायनायखौ जों नुयो आरो सोमोन्दो लालायि बेबायदि बेखौ नुयो
औ आरोबाव जोङो अननानैहाय सोरखौबा ओ अननानै उन्दैफोरखौहाय जोङो अननानै बुङो जेरै ओ हिन्जावसाब्ला ओ जारौ नानि बेफोरबायदि सोदोबजों जोङो अन्नायनि रावजों बुङो ना गाबज्रियो।
औ औ नंगौ
आरोहाय ओ हौवासाब्ला जोङो बाबु बेफोरबायदि होनो ना?
औ नंगौ बाबु राजा बे फोर सोदोबखौ बाहायनाय नुनो मोनो।
औ आरो बेफोरबायदिनो दा बिमुं ओ बिमुंनि बिथिङावहाय ओ जोंहा मा मा बिमुं दङ जेरै सोरगियारि बसुमतारि नोंथाङा मा मा मिथियो बे बिमुंफोरखौ बुंनो हागोन?
औ नंगौ ब्रह्म बेबायदिनो दङ गोबां जोंहा ब्रह्म मुसाहारि बर' बार' अ बेनि बेलायाव मोनसे ओथिंजाय लिरो बर' आरो ओजों ओ बाक्साथिं लिरनाय जायो बार' बे बायदिबो दं आरो मुसाहारि मुसाहारिखौबो बेबाय बिदिनो बबेथिंबा लिरनाय जायो मुसाहारि आरो बबेथिंबा लिरनाय जायो मोसाहारि बेबायदिखौ जों मोननाय जायो
औ औ ओ बेबायदिनो जोंनि गेजेराव औ दे बुं
आरो दंबावो बेबायदिनो जोंहा गोबां बिमुंफोर जेरैहाय नारजारि, गयारि, सरगियारि आरो उजिर बिबाय दिनो जोंहा गोबां दं आरो
औ औ ओ बेबायदिनो आरो दंबावो दैमारि लाहारि ना औवारि, खाख्लारि बाग्लारि बेफोरबायदि जोंहा बिमुं दंबावो हाज'वारि, महिलारि, इसलारि, बरगयारि, ब्रह्म
औ
औ दा ओ बेफोरो ओ खायफा खायफा माने सोमोन्दो बा बिमुं बे बिमुंफोराहाय फैनायनि बे बिमुंफोरा माबोरै जादों बेनि माने ओ दङ आरो मिनिं ओंथि दङ
औ औ नंगौ
जेरै गयारि ओ माने बेखौ गयारिखौ बर'फ्राहाय मानो गोबां गय ओ जानो जोम जानो मोजां मोनो बेनि थाखायनो ओ माखासे ओ गयफोर बागान गय थानाय जायगायावहाय ओ माने रायजो जायो बैफोर माने बैनिफ्राय ओ गयफोर बावहोयो बैफोर बायदि ओ नानै माने जोंनि गयारि ओ गयारि बिमुङा जादों होननानै
आरो बेबायदिनो दंबावो नारजारिखौबो नारजि ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा बेबायदि होननानै मोनबोनाय गोसोआव दं
औ औ ओ औ औ नारजि नारजि ओ नारजिनिफ्राय जोङो नारजारि जादों होननानै जोङो मिनथियो ना औ आरोबाव जेरै जोङो खाख्लारि खाख्लारिनि बिथिङावहाय ओ खांख्ला ओ खेराइ फोरबोआवहाय बाहायजानाय रोखोमसे हाग्रानि बिफां बेयो बे खांख्लानिफ्लाय बे खां खांख्ला बिफांनिफ्राय माने खाख्लारि ओ खांख्लानिफ्रायहाय खाख्लारि जादों होननानै माने जोंङो बर' फोराहाय बुंङो आरो बेखौ
औ नंगौ
औ आरो बेबायदिनो बसुमतारि बसुमतारि बिमुंङाहाय ओ जोंहा बिमा बैसुमति हानिफ्राय ओ बैसुमथा आरिनिफ्राय बैसुमतारि सोदोबा ओ बिमुंङा जादों होननानै बर'फोरा बुंङो
औ नंगौ
ओ बेबायदिब्ला जोंङो ओ दोनैनि सावरायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथ'जासि गोन नामा
औ नंगौ नोंथां दोनथ'जासिगोन
औ औ दे बिदिब्ला
औ गोजोन्थों
औ